औ खोनादों
औ खोनादों
जोङो दिनै जिबायदि सावरायनो हानाय टपिक बेनि बागै सावरायनोसै ना
औ सावरायजायो नोंथां
जागायजागोन औ होनबा जोङो दिनै जि नोंथांनि थांखिया मा एबा आंनि थांखिया मा बिनि बागै जोङो सावरायनो लादों दि नोंथाङा लाइभाव मा खालामनो लुगैदों एबा आङो लाइभाव मा खालामनो लुगैदों बिनि बागै जोङो सावरायजागोन नामा नोंथां?
अ
सावरायजागोन
सावरायजायो नोंथां नोंथाङा जागायग्रोदो
औ दे ओमबाथ' जोङो दिनै जिबायदि सावरायनो लानाय बेखो जागायनोसै दि बेबायदि जोङो बेबायदि टपिकखौ लादोंदि नोंथाङा नोंथांनि लाइफआव मा खालामनो सानदों एबा आं आंनि लाइफआव मा खालामनो सानदों दि आंनि बेबायदि थांखियाथ' बेबायदि मोनसेल' होनना बुंजायो दि आंहा द्रिमा बेबायदि बुहुम गिदिंनाय एबा वर्ल्ड ट्रेभेलार जानाय जि बेबायदि गुबुन गुबुन हादोराव थाबायहैनाय एबा गुबुन गुबुन जायगायाव एक्सप्लर खामहैनाय गुबुन कालचार गुबुन गुबुन मानसिफोरजों लोगो हमनाय स्ट्रेन्जारफोरजों आं रायज्लायनाय एबा गोदान गोदान जायगा एक्सप्लर खालामना बेबायदि फिल लानाय एबा थाबायहैनाय मेगनजों नायहैनाय बेयो आंनि मोनसे लाइफनि थांखि दि आं बुहुमाव बिसांखिनि हादोर दोङो माने आधा हादोरखो आं थाबायनो लुगैयो आरोना जेरै जोङो बुंनो थाङो जापान साउथ करिया थाइलेण्ड श्रीलंका इण्ड'नेसिया मालेसिया रासिया पेरिस ओ मेक्सिक' मानाक' दुबाइ सुइजारलेण्ड आइसलेण्ड ग्रिनलेण्ड एबा बायदि रोखोमनि दोङो जेरै इराक इज्रेल ओमफाय दोंबावो जेरै इउक्रेन एबा बायदि रोखोमनि हादोरफोर दोङो बेफोर हादोराव थाबायनाय थाबायनायनि आंहा सिमां दोङो आरो लोगोसे आं मि थियो दि जोंनि भारत हादरनि सिङावनो थानाय जेरै शिलं गवा एबा बायदि रोखोमनि बेबायदि मुंदांखा मुंदांखा जायगा जोङो जेरै हिमा चल प्रदेश सिक्किम दार्जिलिं बेफोराव आं थाबायहैनायनि गोसो दोङो आरोना आरो लोगोसे नोंथाङा खोनादो ना? औ नंगौ थारैनो बेफोराव आं थाबायहैनायनि गोसो दोङो बेबायदि आंहा सि-सिमां दोङो आरोना द्रिम दोङो आरो लोगोसे ओ बेबायदि आङो आंनि लाइफआव एबा आंनि जिबनाव बेबायदि थाबायनायजों लोगोसे बेबायदि ब्लगिं केटेगरि बेबायदि चेनेल खुलिनानै आङो बेबायदि ब्ल'ग फोर आपल'ड खालामनो गोसो जायो आरो लोगोसे आं बेबायदि बिजनेसाव जोबोर बेबायदि माबादोङो आरोना इन्ट्रेस्ट दोङो जे बिजनेस खामनानै लाइफ दानो थाखाय एबा कारियार बनायनो थाखाय आङो जबाव एसां इन्टारेस्ट गैया ओ बिजनेस खुलिना एबा बिजनेस खामनानै मानो होमबा जब मावबाबो नौथानिफ्राय बेबायदि सारिथासिम जोङो जब मावनाङो जायनि थाखाय जोङो थाबायनो थाखाय था सम मोननाय नङा जेब्ला नोङो बिजनेस खालामो अब्ला फ्रिदम मोनो खुला माने जेब्ला नों गोसो जायो अब्ला माव गोसो गैयाबा नों थाबायहै एबा रेस्ट लानो ओ थाखाय गुबुन जायगायाव एक्सप्लर खामहै बेबायदि मोनसे अपसन थायो आरोना जेब्ला। बिजनेस खामो अब्ला बिनि थाखाय आङो बिजनेस खामनो लुगैयो आरो। आङो मिथिबावोदि आं मिथिनो मोननाय बायदिबा गोबां मानसिफोरा थांखिया बेनोदि गुबुह आ ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंनाय एबा गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेभेल खामनाय नाथाय जाफुङा खायसे मानसिनिया नाथाय आङो सानोदि सानसेबाबा आं आंनि सिमां आङो जाफुंहोगोन एबा खामफुंगोन आरो मावफुंगोन होननानै आं सानो आङो बिसांखिनि ओ खोनो बुंनानै दोनथ'बाय नोंथाङा ओ नोंथांनि जिबायदि गल एबा ड्रिम बिनि बागै फोरमायनो सानदों नामा नोंथाङा बुंनो हागोन दे।
आरो नोंथांनि बाथ्राखौ आं खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बयहाबो मोनसे जुदि थां खिया थायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जे ट्रेभेल खामनायनि आरो बिदिनो बायदि बिजनेसफोरनि बागै बुंबाय बियो नंगौ जि मानसि आनियाव बिदि गुबुन गुबुन बिदि थांखिफोरा थायो आंनावबो बिदिनो थांखिफोरा दङ जेरै नोंथाङा ओ बुंलांबाय जि गुबुन गुबुन जायगायाव थाबायदिंबायनाय गुबुन गुबुन बिदि कान्ट्रिफोराव बिदि नुफेरि जायगाफोरखो ओ थाबायहैनाय ए बा एक्सप्लर खालामैनाय मोजां फिल्डफोरखौ लानाया आंनावबो बे मोनसे थांखिया दङ जेराव आंबो जेरै साउथ करिया आरो बिदिनो जापान। बेफोरबायदिनो जि जायगायाव आं थांफेराखै बेफोर जायगायाव थांनानै बेदि मोजां फिलफोरखौ लाहैनो थाखाय खै आंनियावबो बिदि थांखिया दङ ओ नाथाय दासिम जाफुङाखै बेफोरो सानसे जाफुंगोन होननानै सानो आरो बिदिनो जोङो गावनि थांखिनि बागै नायबावोबला बिदि गोबां बिदि थांखिफोर दङ जेरा जोङो गावनि गोसो बादियै बिदिनो थाबायदिबायनो लुगैयोै एबा गोसो गावनि ओ गोसो बादियै बिदि बिदि उटियाव जोङो खामानि मावनाङो नाथाय। जेब्ला जोङो बिजनेस खालामो अब्ला जोङो जि गावनि गोसो बादियै जोङो मावनो हायो जेब्ला गोसो अब्ला मावनो हायो जेब्ला गोसो गैया अब्ला जोङो थानो हायो थिग बेबादिनो जों जुदि बिजनेसफोर मावोब्ला गावनि गोसो बादायदियै जों सालायनो हायो। जेराव गावनि गोसो बायदियै गासै खामानिखौनो जोङो मावनो हायो नाथाय जोङो जब फोर मावोब्ला बिदि डपार्टमेन्टनि सिङाव खामानिफोरखौ मावनाङो बिदिनो बिदि डिपार्टमेन्टनि सि सिङाव थानानै जों खामानिफोरखौ मावनाङो। जों टाइम मथे बेफोरखौ जोङो फल' खालामनो गोनां जायो। जेराव जोङो गावनि गोसो बादियै जोङो गासैब खामानिखौननो जोङो मावनो हाया नोंगौ बियो थार जि बिजनेस मावबोला बिदि गावनि खुद गोसो बायदियै जों गासै खामानिखौनो मावनो हायो। आरो बिदिनो आंहाबो बिदि गोबां थांखिफोर दङ जेराव सानसे बा सानसेब्लाबो गावनि थांखिसिम सहैथारनायनि। जेराव आंबो नोंथाङा जे बुंलांबाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन बिदि नुफेरि जायगाफोराव थांनानै कान्ट्रिफोराव थांनानै बिदिनो बिदिनो जेरै नोंथाङा बुलांबाय ससियेल मिडिया दियाफोराव गावनि बिदि हान्थिनायफोरनि बागै गावनि लाइफ एक्सप्लर खालामनायनि बागै जि फोरमायनो एबा बिदिनो ससियेल मेडियाफोराव होनो बिदि सानदों आंबो बिदिनो सानो जे आंबो बिदिनो गुबुन गुबुन कान्ट्रि फोराव थांनानै गुबुन गुबुन बिदि जायगाफोराव थांनानै बिदि एक्सप्लर खालामनानै बिदि मोजां फिलफोरखौ लानानै आंबो बिबायदिनो इउटुबफोर मोनसे खुलिनानै बिदिनो गावनि एक्सप्लर खालामनायनि बागै फोरमायनो एबा शयार खालामनो आंबो सानो आरो आंहाबो बिदि मोनसे थांखि दङ जे बेफोरो जाफुंगोन जाफुङा जेबो आं मिथिया नाथाय। आंनि मोनसे थांखि जे आंबो दायो फरायनानै जे आंहाबो मोनसे थांखि दङ नाथाय बे जाफुंगोन जाफुंङा आं जेबो मिथिया। थेवबो थांखिया दङ जि
एयारपर्टनि बेबायदि खामानिफोर मावनायनि जबफोर मावनायनि आंहाबो थांखि दं नंगौ बेयाव मोनसे डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानानै खामानिफोरखौ मावनाङो बिदि दुवेल बिदि जिनै घन्टाफोर जोङो बिदिनो दिडपार्टमेन्टनि सिङाव थानानै जों खामानि मावनाङो थेवबो आंहा बेयाव गोसो दङ। बि थांखि आंहाबो दङ नाथाय जाफुंगोन जाफुंङा आं जेबो मिथिया। आंनि बुंनो गोनां थांखिनि थांखिया बेखिनियानो नोंथां आरोबाव आंनो नोंथांनि थांखिनि बागै एसे बिजिरना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा थारैनो मोजां सैथो बाथ्रा बुंलांबाय नोंथांनि थांखिया। सानसे जाफुंगोन आं आसा थाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जेरै बुंलांदों एयारपर्टआव एबा एयार हस्टेस बेटारिनो जोबोर मोजां खामानि मानो होनबा बेयाव बेबायदि बेलकनि सिङाव डिपार्टमेन्ट सिङाव थानानै खामानि मावनाङो नाथाय बेयाव खामानि मावनायजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे ड्रिमा कमप्लिट जागोन एबा फुला फुलफिल जागोन होनना आं नुहुरनानै मोनदों आरोना। खोनादों ना नोंथां औ नोंथाङा जेरै बुंदों‌ इयार इयार हस्टेस जि बेयाव नोंथाङा थाब्ला एबा बुहुमाव दावबायनो मोनगोन गिदिंनो मोनगोन बेलेग बेलेग हादराव बेबायदि थाबायनो मोनगोन नंगौ। बियो बेलेग दिडिपार्टमेन्टनि सिङाव एबा बेलेगनि सिङाव थाना खामानि मावनांगौ नाथाय। नोंथाङा मोनसे बेबायदि नोंथांनि थांखिया जाफुंगोन मोनदों आरोना आं सानो। आरो लोगोसे आं बुंलांखाबाय जि आंनि सिमाङा मा थारैनो नंगौ सानसे जाफुंगोन होनना आसा थाबाय आरो आङो बे सानोदि जेब्ला थाबायखाङो एबा जेब्ला आङो बेबायदि थाबायनो थाखाय थियारि जायो अब्ला आङो बेबायदि थाबायनायखौ थाबायनायखौ जागायजेनगोन आरोना। दायोथ' आङो बेबायदि थाबायनो हानाय नङा मानो होनबा आं फाइनान्सियेलि एबा आङो राङै लानानै आं बेबायदि एसां मेचयर नङा जायनि थाखाय आंहा बेबायदि रां गैया। आरो आङो दायो स्टुडेन्ट आं फरायबाय थादों जायनि थाखाय आंहा इनाघ एबा थोजासे रां गैया। जायनि थाखाय आं बेबायदि थाबायनो थाखाय गुबुन गुबुन हादोराव थाबायनो थाखाय आङो थियारि जायाखै आरोना आरो लोगोसे आङो बेबायदि जेब्ला आङो थियारि जागोन अब्ला आङो बेबायदि फार्स्टआव सिगांग्रो आङो जोंनि भारत हादरनिनो सिङाव बेबायदि गोबां जायगाफोर दोङो नुयि नुयै जायगा जाय जायगाफोराव थाङोब्ला ओरैबायदि जाननाार बायदि फिल्ड नाङो बेफोर जायगायाव आङो थाबायग्रोननासो एबा गावबायखौननो रोंखा राखा बनायग्रोनासो आङो गुबुन हादराव दावबायनो थांगोन मानो मानो होनबा जों बयबो मिथियो जेब्ला जोङो गुबुन हादराव। दावबायनो थाङो अब्ला जोङो जोंहा रावफोर रावफोराबो गुबुन जाहैयो। ओ आरो गुबुन हादोराव थांबा जोंहा गुबुन हादोरहा रुल्स रेगुलेसनफोरा एबा आयेनफोरा ओ गुबुन जाहैयो जायनि थाखाय जोङो सोलोंखाना लानांगौ। जाहाथे जोंहा उनाव थाबायब्ला एबा जोङो हान्थिबा जोंनि गेजेराव एबा जोंनाव प्रब्लेमफोरा एबा जोंनाव जेबो खैफोद जाया जायनि थाखाय जोङो रोंखा राखा जानानै थाबायनांगौ आरो। आङो साननाय मथेबा आरो नोंथाङा मा सानो?
नोंगौ बियो थार जे गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय बा गुबुन कान्ट्रियाव थांनो थाखाय जोङो बिथांमोननि भाषाफोरखौ। खौबो जोङो रोंनाया मोजां नाथाय जोङो नंगौ जोङो बिथांमोननि भाषाफोरखौ जोङो रोंजोबा बिथांमोननि रावफोरखौ रोंजोबा बिदि गुबुन ओकान्ट्रिनिफोरखौ नाथाय जोङो जेब्ला जों इंराजि रावखौ सोलोंगोन अब्ला जोङो गासै जायगायावनो जोङो थाबायनो हागोन एबाअ एक्सप्लर खालामनो हागोन मानो होनोबा इ इंराजियानो गासै कान्ट्रियावनो सोलियो बिनिखायनो जोङो। थ' जोङो एसेग्रा बिदि गिदिर फरायनाय नङा। बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि इंराजिफोरखौ एसेग्राब जोङो रोङा बिनिखायनो जेब्ला जोङो गोदो सोलोंथाइ लागोन अब्ला जों रोङि जेरै राव जेरै इंराजि राव बेफोरखौबो जोङो जोंनि फरायनायजों लोगोसे जों जेब्ला। गोदो थाखोसिम फरायलांगोन अब्ला जोंनि बुजिनाय जोंनि माइन्न्दफोराबो आरो बेफो इंराजि रावफोरखौबो जोङो मोजां रोंलांगोन जेराव जोङो। जोंनि हान्थिनाय समाव जोङो बाहायनो हागोन एबा रायज्लायनो हागोन नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंबावनो गोसो दङ नामा?
नंगौ नोंथां नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांबाय जोबोर मोजां आरो नोंथांनि थांखिया सानसे जाफुंगोन ना आसा थाबाय होमबा जोंहा समाज जानानै फैबाय होमबा जोङो दोनथनोसैना?
औ नोंथां गोबां सम जानानै फैबाइ
औ दे गोजोनथोंसै।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।